हेलौ हेलौ नोंथां।
औ।
नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन। बुंलाय नोंथां।
नोंथां नोंथांजों आङो बे समाव बर'फोरनि जे रेजेंगा जानायनि जि माखासे नेमफोर बे नेमफोरनि सायाव आङो सावरायनो सान्दों नों थाङा आंना बर'फोरनि इस जे रेजेंगा जानायनि नेमफोर बेफोरनि सायाव आंनो एसे फोरमायनो हा गोन नामा?
अ हागोन नों नोंथां औ नोंथांनिसिम ओजोबोद मोनसे साबायखर आङो दायो बेखौ खाबु होनायनि थाखाय बेनिखायनो दायो आङो फरायनोसै दै ओ
उम उम औ औ।
औ दे होमबा नोंथां। औ रिेजेंंगा जानाया बरफोरनि मोनसे जे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि दंमोनना नोंथां?
औ औ।
बरफोरा ओ बै समनिफ्रायनो ओ दासिमबो रायजिंगा जानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ औ बर सु सुबुं समाजाव रेजेंगा जानायनि बाथ्रा रायखाङोब्ला थोंजोङैनो गोसोआव ओ गोसोआव फैयो आरोना। नंगौना मागो एबा दमासि बाथ्रा नंगौना मागो दमासियावथ रेजेंगा जानाया थाथारो ओ मिथिंगानि बिखायाव ओ सौफैनाय सोलायनाय बोथोर बायदियै आरो मा गोनि जानाय लोंनाय राहाजों आबुं जानाय बरनि माहायारि रोंनाय राहाजों आब बुं जानाय बरनि माहायारि फोरबो मागो गोनि दोरोङारिया बरनि गामियारि समाज जिउआव खोख्लैनाय गोहोमा मखजाथाव नंगौना नोंथां? औ। मिथिंगानि बेबायदिनो समायना जाग्रा फसलफोरजों बुंफबनाय आरो आबादारिनि जेनेबा मावनायनि लोगोआव मागोनि जानाया। गामियारि ओ सुबुं जिउनि लोगोआव सरजाबना दङ नंगौना नोंथां?
औ औ
जेनेबा मिथिंगानि नेमखान्थिफोरा फोथायनाय आरो दोरोङारि महरैबो सरजाबना दङ नंगौना? बेनि अनगायैबो जेनेबा बा बे फोथायथिफोरनि लोगोआव माने बिगियाननि नोजोरथिफोरा हाबनानै दंफायो आरो। माग दाना जानाय लोंनायनि दान नंगौना नोंथां? औ। बे समाव जेनेबा सैमा लानजाय लाइज लानजाय मानि ओंखाम। गोदानावनो बर'फ्रा जायो लों माइ गोरलैनि ओंखाम। बारि खनानि नि लाइ, लाफा। मुला, गाजर, आलु, कबि, फान्थाव, बिलाथि बैबो सिजेना। फैयो आरो नंगौना नोंथां? औ जेनेबा गग्रारायाव। हांसो, अमा बेदरनि आंखाल गैया। बै समाव आरो समाव। बे समावनो जानाय लोंनायनि थावनाय। खौ लानायनि सम आरो। बे समाव सोब मैगंखौनो थाव होनना बर'फ्रा मोनसे दोरों फोथायनाय दङ नंगौना नोंथां? औ जोबोद गुसुजों गोजांनाय थोर थोर मावग्लुलायनाय जेनेबा, आबहावानि गेजेराव दोरोङारि नेमखान्थिजों फालिजायो आरो। जोंनि बे मागो फोरबो दमासिया। बेलागुर सावनाय। सावनाय समावबो बे समाव बेलागुरबो सावनाय जायो खुलुमो, आरज गाबो। लावखार गथ'फोरा रंजायो मागोनि जाग्रा लोंग्रा बुथुमना लायो, जेनेबा लावखार ओंखाम जायो बे ओंखाम बे रोखोमनि रुजुथावथावै जानाय लोंनाय आरो बेनि गोसोखांथिया बावनो हायि मोनसे गोथौ मोन्दांथि आरो, नंगौना नोंथां? औ बे मागो फोरबोनि जानाय लोंनायनि लोगोआव लोब्बा लाखिनानै बर' सुबुं आदारा दाजायो आरो ओ बेबायदिनो जेनेबा ओ जेरें रेजेंगा जानायनि राहा खालामना लानाय जायो आरो। बै समाव नंगौना नोंथां? औ बोथोर आरो आबहावानि सायावनो सोनारो जेनेबा ओ माने बर' सुबुंनि रेजेंगा जानाया नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नंथां नंगौ।
गाहाइ आद दार ओंखाम ना बेदर आरिनि अनगायैबो उफ्रा आदार गोबां जामुंनि बेखेवथि मोननो हायो नं गौ ना नोंथां? औ बे जामुंफोरनि मादाव फिथा थाव लारु जेनेबा सिरा रि सौराइ आरियानो मख'जाथाव नंगौना नोंथां? गोदोनि समाव जेनेबा थालिर फिथाइ ओंखाम जानो गोबो गोजां आरिबो जायोमोन आरो। थालिर फिथाइबो जायोमोन नंगौना? औ रेज जेंगा जानाय आदारफोराबो जोबोद गोहो होग्रा जेनेबा जोंनो
अ अ।
नंगौना नोंथां?
अ औ नंगौ नों
औ थारु नाय आरि रेजेंगा जाग्रा महरै बाहायो दिनै जेनेबा ओ दैनि सिथाव नारेंखल फिथा, सिबिं फिथा, दैनि फिथा रेजेंगा जाग्रा खाजा बे रेजेंगा जानायजों लोगोसे बर' फ्रा ओ जेनेबा ओ आखाइ एवनाय गा खेर आरो मेथाइनि बाहायनाया जोबोदनो बाङाय आरोना। ओ जेनेबा आखाइ एवनाय सबाइ गोरान एवनाय आरि जानाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोलिबाय थानाय नेम खान्थि आरो। जायै लोङै मावै दाङै आइजोफोरा ओ उन्दुनानै दा दाउखा गाबनाय सिगां सिखारांनानै बै समाव दुगैना दमासिनि जाग्रा लोंग्रा एवो सावो
अ औ नंगौ।
औ आइजोनि रुइदब आखाइयाव गोथाव मिलौदो जायो गुबुन गुबुन महरनि जाग एबा एवनाय सावनायफोरा बेबायदिनो गासै बोसोर नाङै सोलियै रै जिंगा जानायनि लाहार फाहार नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां मुवा बेसाद बायदि बाहायना सरैखा खालामना दोननाय जायो आरो बुथुमनानै जानाय जायो नंगौना नोंथां? बे जेंगा जानायनि महराव न'आव गोबां आलासि फोरबो फैयो बर'फोरनि गेजेराव। जेनेबा मागो दमासि जायोब्ला आलासि जालायलाय नाय नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जायो फिथा जायो। ओ आरो फिथा सिथाव एन्थाव जायो। लारुज जयो ओ सबाय गोरान यो ओ बिलाइयाव सावनाय फिथा जायो थावनि सिथाव जायो अखाफोर लारु जायो नंगौना नोंथां? आरो जोगोनारनि लारु न'नि सिथाव नालेंखर सिथाव गोबां मोखां सिथाव सिथाव गोबाब नालेंखर लारु नालेंखरनि लारु थिफुखांनाय लारु बेबायदिनो गोबां फिथा जानाय जायो आरो आरो खफ' खफ'आव होनानैबो नारेंखलनि लारु जायो आरोना नंगौना नोंथां? औ बेैबायदिनो सिथाव होननानै बुङोब्लाथ' ओ फिथा सौनाय आदब बायदिनो बेखौ सावनाय जायो आरो ओं फार्स्टावनो गुन्दै सौनानै लानो नांगौ। आरो बे ओ थावा मोन से बाहायनाय जायो थावा गंसेखौ मोजाङै सुना लानानै। अरदाबाव जान्नानै गुदुं खालाम ना लाग्रोनांगौ बेखौ। ओ बिनि उनाव ओ साराय एबा थावाखौबो होजायो। ओ स साराय मोनसे सारायबो होजायो साराय नङाबा थावा मोनसेखौ ओ जेने गुदुं खालामनानै बेहाय अन गुन्दैखौ होनानै ओ बे ओ अन गुन्दै खौ होनाय लोगो लोगोनो बेखौ गोबाब फेननानै सिबिं एबा गुर मेथाइ एबा नालेंखर गुदुं गोलाव फथ होना नै बेखौ बेल थाइ होनानै औ दसे गुदुङैनो ओ फानना लानाय जायो आरो बेबायदिनो दैनि सिथाव एबा फिथा एन्थाब फोरखौ बा नायनाय जायो आरो। खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेबाय दिनो ओ जेनेबा लाउदुम फि थाबो बानाययो। थावनि फिथा बानायो ओ माइब्राजोंबो बानायो। माथाजों फिथा बानायो बिदिनो बायदिसिना गावनि गोसो गोसो बायदि दानियाथ' गोबां बर'फ्रा बायदि बायदि रोखोमनि फिथा बानायो नंगौना नोंथां।
औ औ औ औ।
खरनिबो फि फिथा बानायो ओ गावनि गोसो बायदि बानायनानै बिदिनो आलासि होफैबा जाहोयो आरो गावबो न'खरावबो जायो। आरो गामिनि खाथि खाला मानसिफोरखौबो जमायै लिंथिं मनानै बायदिसिना फिथा जमा जयै सावनानै जायो नंगौना नोथां। अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंनि बे रेजेंगा जानाय फोरमायनायनिफ्राय आरो नोंथाङा बांसिनै आंनि साय मोजांसिनै फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा जेरैबायदि बर' फोरनि जि रेजेंगा जानाय बे रेजेंगा जानायनि नोंथाङा गोलाव यै आरो गुवारै फोरमायनानै होब बाय नंगौ बर'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि रेजेंगा जानायखौ जोंङो मोननो हा थायो जेरै सिथाव लारु अखा फोरखाव सोलहोरि बिलाइयाव सावनाय फिथा थावनि फिथा आरो सिथाव गोबा गोबाब नारेंखल लारु नारेंखल लाद्रा थिफुखांनाय लारु मोखां गोबां सिथाव नारेंखल सिथाव मिस्थाव जोगोनारनि लारु आरो उम दैनि लदु नारेंखल लारु नारेंखल लादु सिबिंनि लादु गायखेरनि लादु आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन लारुफोरखौ जों मोननो हायो आरो बर'फोरा बेफोर जाग्रा रेजेंगा जाग्रा बोथोर लानानै एबा फोर्बो नि बां गाहाय बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो जेरै मागो दमासिनि समाव एबा मागो दमासियाव बर'फ्रा सिथाव जायो लारु जायो सौराइफोर जायो बेनि अनगायै जेरै हासुं फिथाफोर जायो बे हासुं फिथ थाखो मागो दमासियाव गाहाय जाग्रा हिसाबै बाहायनायखो जोङो नुनो मोनो जेरै बे हासुं फिथाखौ बानायनो थाखाय फाय बर'फोरा औवानिबो मोन्नाय जायो
औ औ
बे औवाखौ दानना लानायनि उनाव बर'फोरा दाननानै लायो आरो बे औवायाव सोनो थाखाय जि फिथाखौ संनो थाखाय बे माइब्रा माइब्रा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो बे माइब्रा माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बे दैया दैयाव सोमनानै दोननाय माइरंङा बुगागोन अब्ला बे माइरंखौ दाननानै लानाय औवा हसुङाव सोनाय जायो। आरो जिगाबनि थेनानै दै एसे होनानै जिगाब मुथेेनायनै अ-अर अराव सावनाय जायो आरो बेबायदि हसुं फिथाया जोनोम जानाय जोंङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा साहाफोरजों गोबां गुबुन गुबुन रेजेंगा गाजानायफोरखो जोङो मोननो हायो। नि रोेजेंगा जानायनि सोमोन्दै नोंथाङानो गुवार गुवारै फोरमायखाबाय बेनिखायनो आं एसेखौनो फोरमायबाय दे अब्ला नोंथां दिनै बेसे होनानो दोन्थ'नोसै।
औ औ दे दे दे औ जागोन दे नोंथां।